हेल'
हेल' नोंथां खोनादों ना
अ नोंथांनिखौ लासि खोनादों
अ हेल' हेल' नोंथां हेलौ
हेल हेल' हेल' हेल'
खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ खोनादों खोनादों दे आंनिखौ खोनादोंना नोंथां मा खालामदो नोंथाङालाय दा
दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंबायद'
अ
नोंथाङालाय मा खालामबाय दं खबर मोजाङानो नोंथां बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं नोंथांनाालाय खबरफ्रा बोरै
आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
आं नै दासो ओंखाम जाखांना फैदोंमोन
ओै स्टेसनावहाय
अ अ नोंथाङा अबेबा थांदों नामा
खोनाखै
नोंथाङा अबावबा थांदों नामा
हेलौ नोंथांनिखौ खोनायाखै
नोंथाङा अबावबा थांदों नामा
आङो उदालगुरि फैदोंमोन नोंथां
अ उदालगुरियाव माबा मोनसे खामानि मावहैदों
हो एसे फिसा खामानि दंमोन नालाय एसोर रुम नागिरफैदोंमोन माने नोंथांजों
अ माने नोंथाङा इयाव उदालगुरियाव मानिबा थाखाय रुम नागिरहैदों
ओइ जोङो माबा कर्स लादोंमोन नना जोङो आइ टि आइ नि बिनि थाखाय माने जों दिनै रुम नागिरफैदोंमोन आरो
अ इदि आरोना नोंथां
जाखां जानायालाय
जाखांबाय नोंथां जाखांनानै नै ट्रेन नेफैगासिनो जों
औ औ फैफिनगोन नामा नोंथां
जों दिनै थांगोन
अ
न'आव थांफिनगोन जों दिनै नोंथां
औ औ औ ओमफाय खैथासोआव दं ट्रेना
ट्रेनाआ जोंना नोंथां दा दुइथासोआवसो जागोन
अ माथो गोबां गोबाङानो गोबाव जागोन
ओ खोनायाखै नोंथां
गोबाव जागोन माथो नोंथां।
औ गोबाव जागोन नेनांसिगोन उफाय गैया।
उफाय गैया अ नोंथाङा आइ टि आइ नि क्रस लादों होनदों मा लाइनाव लादों जेनेबा इलेक्ट्रिक लाइन ना मेकानिकक लाइन
अ नोंथांनिखौ बारा खोनायाखैलै मोजां
अ नोंथां आं होनदों आं बिदि होन्दोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा आइ टि आइ लादोंना
औ औ
आइ टि आइ आव माने बिदिनो बिजनेस लाइनाव लादोंना माने इदिनो इलेक्ट्रिसियन ओमफ्राय आरो बायदि बायदि दंना मायाव लादों नोंथाङा
औ औ औ जोङो दा लानाया
औ औ नोंथां
जोङो दा इलेक्ट्रिकेल भिभ'आवसो लादों नोंथां
अ
औ औ बेयाव लादों आरोना जों
औ ओमफाय नोंथां माला थांनायमोन नोंथाङा माने
जोङो दाख्लै बावैनो फैदोंमोन एसे साननैसो जाबाय
औ थांनायाव मोजाङैनो थांनायाव मोजाङैनो थांदों ना नोंथां
औ औ मोजाङैनो फैदों ना
औ
औ
ओमफाय दा गायनाय फुनायफोरा बोरै जागासिनो नोंथां।
ओ
गायनायफोराबो गायनाय फुनायफोरा बोरै जागासिनो दं नोंथां।
जोंथिं बारा मोजां जायालै नोंथां
दैफोर दैफोरालाय माबायदि अ
खोनाबाय
औ औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
ओ जोंखै एसे प्रब्लेम होयो बिदिया नोंथां
अ गोरान खेथिफोर मावो नामा नोंथाङा
मावो मावनायाथ मावो
अ दे जेनेबा मा मा गोरान हेलौ खोनादों नोंथां
अ दानिखौ एसे खम खोनाफैदों
अ आंनिया मा जादोंथाय नोंथां इदिनो दसेनो लासै दसेनो गोसा खोनायो आरोना नोंथां।
औ औ दे एसे खोनाबाय खोनाबाय नेट प्रब्लेमफोर जादोंमोन खोमादां नोंथांना
अ जानो हागौ नोंथांनि गामि ओनसोलना नेदा बिदिनो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जाबायथायो नोंथां
औ औ नोंथाङा माबाफोर सोंदोंमोन ना।
अ नोंथां नोंथाङा मा मा गोरान खेथि मावो होनना सोंदोंमोन आरो आं ना नोंथां।
गोरान खेथिया जोंखै बेफोरनो गय साफाथ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो जोंखै गोरां खेथिया
अ माने साहफात बांसिन गायनाय जायो आरोना
औ साहपात गायो गय गायनाय जायो जोंख गोरान खेथियाव
अ
उफाय गैया नोंथां जोंखो बेफोरखौनो गायनांगौ जायो दा
औ नोंथांनाव आं माबा मोनसे सोंगौमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा र आंनाव माने कलेजाव मोनसे प्रजेक्ट फैदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
माने गोदो गोदाय सुबुंफोरा बोरै जिउ खुंनानै जाबोयोमोन बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
आङो बेफोरनि सोमोन्दैथ इसिबांबो मिथिया
औ
जाखिनि हायो नोंथांनि खिन्थागोन आरो
औ औ औ नोंथां दे फोरमायलाय
ए गोदो गोदायनि बागै बुङोब्ला जोंथ सरासनस्रायै मिथिखायोआनो
औ
बे मानसिया माब्रै जिब जुनारनिफ्राय बा मोख्रा होननाय जुनारनिफ्राय बोरै मानसि जाबोआ आरो बे फोरनिफ्राय बोरै सिखार खालामबोआ बोरै जिब जुनारफोरखौ बुथारनानै गावनि आदार जगायनायजों लोगोसे गावनि थानाय न बांखौ लुनानै लानो रोंबोदों बा खालामना लानो रोंबोदों बेफोरबायदिनो आरोना बेफोरनि गेजेरजों नो लासै लासै मानसि जानायजों लोगोसे बे बेफोरखौ सोलोंनानै लाबोनो हादों आरो बेफोरनि जिउ खुंबोयो आरोना
औ नोंथां औ ओमफ्राय नोंथां गोदोनि औ हेल' नोंथां खोनायाखै
औ औ
नों ओमफफ्राय नोंथां माथो खोनानाय माने जारिमिनाव थानाय बायदिबाथ' गोदोनि सुबुंफोरा दंफां दनदर आरो माबा मा होनो
औ औ
दंफां दनदर आरो जिब जुनारनि बिगुरसो गाननानै थानाय थायो होननाय खोनानो मोनदोंना खोनानो मोनदों आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ बेबो खोथाया नंगौ
औ औ
गोदो दिनि दाउआव गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा दाबसे जायगायाव दलरि थायालाबसिनो गुबुन दाबसे जायगायाव गोदान जायगा नागिरो नालाय बे फाव बिसोरो दनदर एबा हाजो खुंगलफ्राव हाबनानै थायो आरो ना
औ
इसोरो औ जेब्लासिम बिसोरनि गोदान थानाय जायगाखौ बिसोरो सावनानै मोजां फोसाब नानै लायागौ मानि बिसोरो बेफोराव हाबनानै थायो आरो
औ औ ओमफ्राय नोंथां बिसोरो माने जिब जुनार सिखार खालामना जायोमोन नालाय नोंथां बे जिब जुनार सि सिकार खालामामनायाव माने फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ बारा माने जाय जाय बुस्थुखौ जानो हायो बेखौल' जायोमोन आरो थाङो ओमफ्राय आरो दंफां दन्दलफोराव थानायाथ' बिसोरो गोजांनायनिफ्राय आरो बिगुर दं जिब जुनार मैहुर खामनायनिफ्राय मोननाय बिगुरफोर बिगुरफोरखौ गाननानै थानाया गोजांनायनिफ्राय बासिनो थाखाय थायोमोन नामा नोंथां
औ औ बे बाथ्राया नंगौ नंनाया नोंथां
औ औ नोंथां
मै जुनारफोरनि ब बिगुरखौ बिसोरो खुनानै लायोमोन मानोना बिसोरनियाव
गोदो गोदाय माने आथिखालनि बायदि जि दानानै लानो रोङामोन नालाय बिसोरो
औ नोंथां
जिब जुनारनि बिगुरखौ फुनानै बिसोरो गावसिनि आखाइजोंनो आइजेंफोरजों बानायनानै बिसोरो गावसिनि गाननाय जोमनायखौ बानायना लायोमोन आरो ना
अ नोंथां माने गोजांनायनिफ्राय माबानो थाखाय आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंनाया बेबो जे गुबुन गुबुन जिब जुनारनि बिगुरफ्रा बेफोरावबो मदद होयो
औ ओमफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे मिथिजानो लुबैदोंमोन नामा नोंथां
आं नोंथारनियावसो एसे मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदोंमोन
औ नोंथांखौ सोंनो हागोन दे।
द ए नोंथांमोननिथिं दासान्दि माबायदि माबायदि खेथियाव गायनाय जायो?
माने मावनाय जादों आर ना नोंथां।
औ औ औ माने मावनाय जादों आरो माबायदि माबायदि खेथि मावनाय जायो बांसिन।
अ दा सान्दि आरोना नोंथां।
औ औ
दा दासान्दि होनोबाथ' नोंथां जोंनियाव बिदिनो, माइ आबादखौनो गोबाङानो मावदों नोंथां आरो दाथ' गरमबो ना नोंथां बिराद गरम माने बोथोरा अखा हायाखै आरोना नोंथां बिदिनो बिराद गरम माइ दा माइसो गायो नोंथां गायनायालाय
अ।
दासान्दि आरोना नोंथां बे साननैसो सिगाङावथ' बिदिनो, थास' गायदों आरो बायदिसिना सबायबिमा बायदिसिनाफोर गायदों आरोना नोंथां।
औ औ
औ
नोंथांनियावसो मोनसे खु सोंथि सोंनो लुबैबावदों आङो।
औ नोंथां सोंनो हागोन दे।
जे नोंथाङा जे बुंदों दासान्दि नोंसिनिथिं माइ, गायनाया सोलिगासिनो दं,
औ औ नोंथां
माइ गायनायाव जेनेबा माबायदि माबायदि हाबाफारि बा सिगां जागायनायनिफ्रायलागै जोबजासिम माबायदियै गायलांनाय जायो माइ आबादखौ बिनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन हानाया नोंथां माइाय माइ गायनाय होनबाथ' गिबियाव खोथिया जे माइलि होनो आरोना नोंथां
औ औ औ
बे खोथिया दोननायखौ आरोना बेे माइलि माइलिखौ जेनेबा नोङो माबायाव दै एबा फख्रियाव फख्रियाव माने बिदिनो ब्रै बा ब्रै बा दिनसो दोननांगौ आरोना नोंथां माने बेयो गाजा खिलिगोन ना गाजा खिलिनायनि उनाव माने बे ब्रै बा दिनाव माबाखौ दोनबाय नालाय माइदिखौ दोनबाय नाल हाय खोथिया खोथिया फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय माबा नांगौ आरोना नोंथां
औ औ
खोथिया फोनो थाखाय माइखौ माने दुब्लिखौ एवबाय खोथिया थिललिखौ आरोना नोंथां आरो बेयाव माने बे गाजा बेर माबाखौ सोमनायखौ बिदिनो
औ
बोखांनानै बिदिनो हरसे दोनबाय आरोना नोंथां
औ औ
खोथियाखौ आर ना हरसे दोननायनि उनाव ओमफाय बेखौ खोथियाथिलियाव माबाबोबाय फोबाय फोनायनि उनाव बिदिनो खोथिया देरबाथाय नोंथां माबा खोथियाखौ फुनानै माने हा गोमोन माने मोसौ एबा ट्रेक्टरजों एवो नालाय नोंथां द दानिथ' गोदान मुगायावथ' बारा मोसौ सोलिलाना नोंथां खायफा खायफा जायगायावथ' ट्रेक्टरजोंनो गायजोबो
औ
बे ट्रेक्टरजों एवबाय नङाबा नांगोलजों एवबाय आरोना